औ नोंथां
अ मा खालाम
ओ नोंथां आं ओरैनो नैज्रायनानै दङ।
अ फुंनि मुंफ्रा जाखांबाय
जानायाथ' जाखांबाय नोंथां
उम मा मा माथो ओंख्रि मोनजाखो नोंथां फुंनि जामुङावलाय
ओंख्रियाथ' बिदिनोसै आरो फुंनि जामुं नालाय बिदिनो जानांबाय ना ब फोरों देनानै जानांबाय आरो ना बाथोनानैसै आरो फुंनि जामुङा जोंना ओंख्रिया।
ए जेनाव नांदों नामा नोंथांखौ
सेनथ' सेनसै खखा सेन बेफोरनोसै आरो
औ मा मावबावनोसै आरो बर' हारि नालाय बिदिनोसै ओमफ्राय नोंथां गायनाय फुनायफ्रा बोरै सोलिदों दालाय?
गायनाय फुनाया नोंथां जोबहां जोबहां जानानै दं आरो
अ ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय बोरै सोलिदों
बोथोरफथ' नै गायनायफ्राय सोलिगासिनो ओमफ्राय थ' एसे सानबो जौबाय फुंनि जामुं बायदिसिनाबो जाखांजोब जोबबाय सानदुं जोबबाय सान्दुंङा एसे दुंहोदों आरो फुङावथ' अखााया हादोंमोन हानायालाय
अ
नोंथां नोंथाङालाय फुंनि जामुंखौ जाख'ना जाखोआाखै जाखो?
ए आं नोंथां फुंनि जामुंखौ जाखांबाय दिनै एसे फङावनो जादों।
औ अ
एसे बाजाराव मैगं लांदोंमोन आं दिनै एसे
अ बोथोरफ्रालाय बोथोर सुनानै दं नोंथां।
बोथोरा बिदिनो नों अखा हांदों माथो नै दिनै मैया एसे गोलैदोंमोन दिनै एसे हादों माथो।
ओ गायनाय फुनायफ्रा जोबना जोबवाखै नोंथां
गनाय फु याथ' माबाय नोंथां एसे खोथा थिलि एसे एनै दंबावो आरो बेनोसै दा नोंथाङा नोंथाङा दा फ्रि जागोन नामा नोंथां।
औ नोंथाङथ' फ्रियानो दं आं दे फोरमायलांलाय।
अ नोंथाङा आंनो आबादारिफोरनि सायाव एसे फोरमायथिनो हागोन नामा।
औ नोंथां मानो हाया जानो हागोन दे।
औ दे नोंथाङा होमबा आंनो फोरमायलाय आबादारिफोरनि सायाव एसे फंनैसो।
औ जागोन दे नोंथां होमबालाय आं फोरमायलांसै नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां दे होमबा बिदिबा नोंथाङा फोरमायलांनो हासिगोन।
आबादारि होनोब्ला थ जोंनि आबादारि आबादारिफोरनि थाखाय जोंनि बे आबादारिफोरा गाहाय थांनानै थांनानै थानाय राहायानो जाबाय आबाद आरो। आबाद आबाद माव आबाद मावनायानो बिसनि थाखाय थांना थानाय जिउ खुंनायनि गुबै गाहाय राहाया बेनो आरो आबादारिफोरा गावसोरनि नखर फिसा हिन्जाव नखर सालायनो थाखाय आबाद मावनानै थांनानै थायो। आबादारिफ्रा आबादारिफ्रा गोबाङानो गामि ओनसोलफोरावहाय मोननाय जायो गामि सोहोर गामियावथ' बयबो मिथिलायखायो बयबो आबाद मावनानै जायो नाथाय आबादारिफोरनि थाखाय जेबो खामानि बेलेग जायगायाव खामानि मावनो थाङा एबा गुबुन जायगायावहाय थाङा। गुबुन जायगायाव थांनाया थाङो नाथाय आबाद मावनोसो आरो। आबाद मावनो थाखाय बिसोरो गोबां मोजां मोजां जायगा एबा आबाद जागोन जाय जाय हायाव आबाद जागोन बे हाखौहाय नागिर नागिर थांनानै आबाद मावहैनाय जायो आबाद मावनाया जाहैबाय गावनि गावनि नांगौ जानाय मुवा आइजें आयलाफोरखौ सुफुंनो थाखाय आबादारिफोरा गो बां आबादारिफ्रा आबादखौ मावनाय जायो आबादारिफ्रा आबाद मावनो थाखाय आबाद मावनो थाखाय जायगा नागिरनाय हाफोरावहाय मोजां हा एबा नागिर नागिर बिसोरो आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथान खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
औ आबादारिफोरा आबादारिफोर होनोब्ला जोङो आबाद मावग्रा सुबुं एबा जाय सुबुङा आबाद आबादखौहाय गावनि आंगो एबा जायजोंहाय बियो थांनानै थानो थांनानै थानो राहा एबा खाबु मोनदों बेखौनो आबा दारि होननानै बुङो आरो नोंथां। आबादारिफोरा जोङो गामि ओनसोलावहाय बांसिननो मोननाय जायो आरो। आबाद मावग्राफोरा जोंनि गामि ओनसोलावनो बांसिनै बयबो सुबुंफोरखौहाय जों आबाद मावनाय नुनो मोनो जोंनि बे सुबुंफोरा आबाद आबाद मावग्रा आबादारिफोरा गोबां बिबाङैनो आबादनि सायावहाय सोलोंथाइ सोलोंथाइ गोनां जायो एबा जाय आबादखौ मावोब्ला बे आबादाव बेसेबां मुलाम्फा मोनगोन एबा बेसेबां थांजागोन एबा लस जागोन बेफोरखौहाय नायनानै आबादारिफ्रा आबादखौ मावो आरो नोंथां। आबादारिफोरा जोंनि बर' हारि बर' हारियावल गैया बिराद गुबुन गुबुन हारिफ्रा हारिफ्रानो आबादखौ मावो एबा गुबुन जाथिफोराबो आबादखौ मावनानै गावनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौहाय सुफुंनानै लायो। आबादारिफोर होनोब्ला जोङो बयबो बांसिनानो आबाद आबादारिफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो माखासे साख्रि मावग्रा सुबुंफोराथ' साख्रि मावग्रा आरो आबादारिफोरनि गेजेराव सोर बांसिन होनोब्ला जों आबादारिफोरखौसो हमनानै लायो। मानोना आबादारिफोरा जोंनि गोबां जायगायावनो जाय जायगायावहाय जोङो थाङो बे जायगायावनो आबादारिफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आबादारिफोराहाय जोंनि बे गामि ओनसोल बर' बर' हारिफोर बर' हारिफोरनि थाखायल' नङा गोबां गुबुन हारिफ्राबो आबादखौ मावनानै थांनानै थायो। जाय आबादजों जोङो गोबां रो गोबां बिबांनि मुलाम्फा एबा रां रुफाखौहाय आरजिनो हायो बै आबाद सो बांसिनै मावनाय जायो आरो जोंनि आबाद मावनो थाखाय आबादारिफोरनो मोजां हा एबा जाय हाया जाय हायाव जोंनि आबादा जागोन एबा हाया ओरैबायदि बुरजा जानांगोन जायनि थाखाय जोङो आबाद-आबादखौहाय आबादखौहाय गोबां बिबांनि आबाद मावनो हागोन एबा गुबुन गुबुन रोखोमनि गोबां आबाद मावनो हागोन। नाथाय हा बुरजा हा बुरजा बुरजाजोंल' जाया आरो माने हायाबो हा एसेयावबो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जोङो आबाद मावनो हायो एबा रां आरजिनो हायो आबादारिफोर आबादारिफोरा जोंनि जोंनि आबादारिफोरा जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय जोंनि थाखायबो बिराद गोनांथि आरो मानोना आबाद मावा आबाद दारिफोरनि थाखायसो जोङो आबादखौ मोनो आरो बे आबादखौसो जोङो जानानै थांनानै थायो आबादारिफ्रा आबाद मावनायखौ गारोब्ला जोङो आबाद एबा मैगं थाइगं फोरखौहाय आबाद मावनायखौ गारोबा जोङो मोनजायाब्ला माइरं मैगं थाइगं गो जेरै थाउनारिफोरनि थाखाय आबाद आबाद मावनाया जेबो माबायानो गैया मैल'आनो गैया एबा आबाद मावग्राफोरखौहाय सिनायानो नाथाय आबाद मावग्राफोरासो मैगंफोरखौहाय मैगं थाइगंफोरखौहाय आबाद मावनानै गोजान गोजान जायगायाव हरो बिसनि थाखाय बे आबाद मावनायानो गाहाय आरो नाथाय बै‌ टाउन सोहोरफ्राव थाग्राफ्रा आबादफोरखौहाय आबादफोरखौहाय माबायदि रोखोमै मावनांगौ मानांगौ बेखौ बेखौहाय जेबो मिथिया आरो नोंथां नोंथाङा होमबा आंनो फंनैसो फोरमायहरफिननो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला आं बिदिब्ला आं नोंथांनिसिम फंनैसो फोरमायफिननि
औ जागोन दे नोंथां।
औ बुंनो थाङोब्लाथ' जाय सुबुङा आबादारि मावनानै आबादजों सोनारनानै थायो बे सुबुंखौनो आबादारि होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
जोंनि आसामनि आसामनि माने गुबुन गुबुन रायजोनि आबादारिफ्रानो गोबां रोखोमनि आबादफोर मावो आरो बिसोरो जा बोथोराव जा आबाद मावनांगौ एबा जा आबाद खौ मोननाय जायो बे आबादखौ मावो आरो बोथोरनि आबादखौ बो थोरावनो दिहुननानै बिसोरो हाथाय बाजार खालामनानै गावसो‌ नि जिउखौ खुंलाङो आरोना नोंथां। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि भारतनि बांसिन आबाद दिहुननो होमब्ला जों पान्जाब हादरखौ होनना मिथिनाय मिथिनाय जायो पान्जाब स्टेटखौ आरो बे रायजोनि सुबुंफ्रानो बे रायजोआवनो आबादारिनि बिबाङा गोबां अनजिमायै दं। आरो बे आबादावनो बांसिनैबो आबाद दिह आबाद फसलखौ दिहुनो मोननाय जायो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामनि आबादारिफोरा गोबां रोखोमनि आबादफोरबो मावो दा थ' जोंनि दा सोलिफुनाय बोथोरावथ' जोंनि आसामनि सुबुंफोरा बांसिनैनो माइनि आबाद खौ बांसिनै मावनाय नुनो मोनो नोंथाङाबो बेखौ एसे एनैबाबो मिथिखायो।
औ नोंथां औ
औ बिनि अनगायैबो जोंनियाव मेसें बो बोथोराव जोंनिखौ दा आसामाव बांसिन सोलिफुनाय होनोब्ला जोंनि आबादारिफ्रा बांसिन फ्राय बानु खेथि एबा थरमुस खेथिफोर मावनायखौ नुनो मोनो। रंस्केतिखौ बिसोरो मेसें बोथोराव मावनानै ओरैनो गोबां जबाङाव मावनानै बिसोरो ओरैनो गोलोम बोथोर समाव मोनफैनाय खालामहोनाय जायो आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओमफ्राय बेनि अनगायैबो मेसें बोथोराव बिसोरो बहल दिंखा फोरला बेफोरबायदि बेफोरबायदिखौ मावो आरो न नों दा आरो गोलोम बोथोर मेसें बोथोराव बिदिनो आरो जोगोनारफोर बिदिखौ मावनाय जायो आरो। आरो बिदिनो भिन्दिफोरखौ मावनाय नुनो मोनो आरोोना नोंथां बुंनो थाङोब्ला आबादारि सुबुंफोरा जोंनि आसामावल' नङा गुबुं गुबुन गुबुन रायजोआवबो आबादारिफोरा फ्राय बांसिनानो होनजायो। दाथ' जोंना नोंथां समावबो जानानै थांबाय आरो। मेखाइजों रायजलायनानै आङो गोजोननायबो मोनबाय नोंथांनिसिम आबादारिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै दे होमबा नोंथां औ दे